औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों जोंङो बिदिब्ला मोनसे टपिक लानानै सावरायनो ना नोंथाङा फ्रि दंब्ला?
सावरायजागोन फ्रि दङ दे।
आङो माने खुगा मेथाइनि सोमोन्दै सावरायनो नामा?
अ बर'नि ना?
बर'नि खुगा मेथाइ
औ जागोन जागोन सावराय जागोन।
दे बिदिब्ला आङो ससे बुंनोसै। औ देलाइ खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंना खुगा मेथाइआ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा ओ आबै आबौनि खुगा खुगा बिदि खोनाबोनाय माखासे खुगा मेथाइ फोर दंङ ओ खुगा मेथाफोर होमब्ला बुङोब्ला जोंहा बिदि माने बानायनानै लाखानाय बेफोरबायदि नङा आरो । जेराव ओ मि थिंगानि जेनेबा मोगथां जारिमिनजों । मा होनगोन बेखौ जायगायावनो नुनानै खननाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो जोंना। बिनिफ्राय जोंहा खुगा मेथाइनिबो बाहागोफोर होननानै बुंब्ला गोबां दङ खुगा मेथाइनि बाहागोफोरा गासै जिन नै ता ना मा बिदि दं आरो बे ओ लावखारफोरनि खुगा मेथाइ दंफां ओ दाननो थांनायाव खननाय खुगा मेथाइ दावहानि खुगा मेथाइ आरो हाबानि खुगा मेथाइ बैसागुनि गथ' बुरखायनाय बिदि ओ जंखायलायनाय मेथाइ बेफोरबायदि गोबां दं आरो जोंना
औ नोंगौ।
खुगा मेथाइ फोरखौ जोङो आथिखालाव बांद्राय बिदि खोनानायखौ नुनो मोनला आरो गोदोनि समावथ' जोंना बिदि जि दानायफोरावबो माने माखासे खुगा मेथाइफोरखौ खनोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे मै गंखानो थानो सुबुं खनोमोन ओमफाय बिखुमै बिबोनां जंखायलायनाय बा बिजा मादैजों बिखुनजो जं खालायनाय बिदि माखासे खुगा मेथाइफोरखौ जों खोनानो मोनोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे मा होनो? बैसागु समाव जोङो लावखारफोरखौ मोसौ थुखैनो थांब्ला बिदि खननाय मेथायाइफोरखौ खोनायोना बेखौ आथिखालावबो एसे एनै खोनानो मोनो आरो जोंनि मोसौ थुखैयोना आथिखालावबो बैसागु समाव संक्रान्तियाव बिदियाव खननाय जायो आरो जेरै दङ ना लावजा फान्थावजा होननाय बिदि मेथाइ बेफोरखौ खनो आरो आरो गथ' बुरखायनाय मेथाइफोरबो दङ जोंना बै गथ' बुरखायनाय मेथाइफोरखौ आथिखालावथ' माने खननाय खोनाला आरो जोङो बेखौ मा होनो ले खानि गेजेरजोंसो एसे फरायनो मोनो जेरै लेखाफोराव ओ लिरनाय दङ जेरै गथ' थुनलाइ लेखाफोर रो जोंनि बे ओन्दै ओन्दैफोरनि लेखा फोर जेरै से थाखोनि मानो नार्सारिनि गथ'फोरनि लेखाफोराव जोङो फरायनो मोनो। जेरै ओइ दु दु फैय फैय होनलायलानाय माखासे दङ ना बेफोरखौबो खोनानो मोनो आरो ओमफ्राय आरो मा होनगोन बेखौ खुगा मेथाइफ्रा आथिखालाव गोबां सुबुङानो खुगा मेथाइफोरखौ बिदि माने बांद्राय मिथिलानो होननानै बुंजासै आरो जोंहा खुगा मेथाइफ रा माखासे लिरनानै दोननो रोङिनि जाहोनावबो गोबां गोमालांजोबबाय। आरो गोदोनि समावथ' जोंहा आबै आबौमोना बिदि लेखा फरा बिदि फरायनो रोङामोन नालाय बिथांमोना लिरनानै दोननो रोङासै आरो एक्सुलि खुगा मेथाइखौ लिरनानै दोननो रोङास सै माने खुगा मेथाइफ्रा जोंना जायगायाव नुनानै खननायखासो नालाय। गुलिरनानै दोननो। दोनोब्लाबो माने उनाव खिन्थाफिनबा बियो सोलायो आरोना बुस्थुआ जेरै मा होनगोन बेखौ जायगायाव नुनानै माखौ नुदों बेखोसो खननाय नालाय। उनाव बे सिनारिखौ नुफिनाबा माने बावफिनो बेफोरबायदि आरो ना। आरो जोंहा बिगुमै बिबोनांनि मेथाइफोर खननाय जेरै खोनायोना। मोनसे दङ जेरै ओ परबुत जरायाव दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबोफा गुमै होन्दायलायनाय मेथाइ बेफोरनि गेजेरजों जोङो माने गोबां जोंनि बेफोर मेथाइखौ खोनायोब्ला गोबां ओंथि गोनां होननानै जोङो खोनायो आरो द हमनाला बे थेखौनो हमनानै लाबाय ओ फरबुत जरायाव दंफां दानफांला होननाय बेजोंनो बेजों जोङो मिनथियो माने गोदोनि जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने बिदि दं। फां बायदिसिना दाननो थाखाय माने हाग्रा बंग्रायाव थाङोमोन बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे साल जरा माखु जरा लाबो बिफा होनना बुंनाय बुंनायखौ माने साल दंफांनिफ्राय जे जोङो मा खु बायदिसिना थाथ साल बेफोरखौ बानायोमोन होननानै बेखौबो मिथियो आरो बर' आइजोफ्रा जेनेबा जि दायोमोन जोंना बेफोरनि सावगारियाबो बे मेथाइनि गेजेर फोरजों बेरखांनायखौ जोङो माने मिथिनो हायो आरो दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो गोदोनि मेथाइफोरखौ गोबां ओंथि गोनां होननानै बुंनो हायो आरो जेनेबा दानियाथ' दानि मेथाइफ्रा जोंहा गोबां मा होनगोन बेखौ वेस्टार्न संसो जाजोब्बाय दानियाथ' मेथाइफ्रा मान होनो वेस्टार्न मेथाइ बिदि बिदि जाजोब्बाय आरो माने हेब्रे देब्रे मा बुङो मा मायो जेबोखौनो बुजि मोना आरो। औ। गोदोनि मेथाइफ्रा जोंना माने एसे सिम्पोल रावनि जेरै माने मा होनो गोरलै राव बेखौ बुजिना मोनोमोन आरो मा बुंनो सान्दों बा मा फोरमायनो सानदों बेखौ बिदिनो जोंहा गोबां मेथाइ दङ हाबा मेथाइफोर ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला फोराबो बैसागुआव बोथोरफ्राव माने गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो माखासे खननाय मेथाइ बेफोरबायदिखौबो जोङो खोनानो मोनोमोन आरो। ओमफ्राय नोंथाङाबो बिदि बैसागु बैसागुल' नङा जिखुनु जाया खुगा मेथाइनि सोमोन्दैफोर एसे मा मा मिथियो खोन्थानो हागोन नामा?
नंगौ खुगा मेथाइ बियो थुनलायनि बेलायाव नायोबा
औ मा जायो औ औ औ नंगौ।
बेयावनो जोङो
नोंथाङा बुंथिलांबाय जेनेबा खुगा मेथाइआ माखासे गोबां बाहागोफोर रानखानाय दङ जोंना। औ
बेबायदिनो बे ओरैनो राननायल' नङा जेनेबा
मोनसे बाहागोनि मेथाइआ बे मोनसे
थासारिजों बा जाय बाहागोनि मेथाइ हमना ला नोङो। लावखार मेथाइ बा गथ' बुरखायनाय मेथाइ बेफोरो जोंनो मोनसे मोनसे जेनेबा गोदोजों माबायदि सोलियोमोन जोंनाव मा मा दं दङ बेफोरखौ माने फोरमायना देखायजोबो आरो सिगाङाव जोङो माबायदि थासारिजों सोलियोमोन बेफोरजोंनो जोङो बे खुगा मेथाइनि गेजेर जों मोनथिजोबो जेनेबा
औ औ
बेबायदि जायो आरो गोबां मोजांमोन हमना ला नोंथाङा दानि सिगाङाव बुंथिलांबाय बे
बिगुमै बिबोनां जंखायलायनाय मेथाइ नङा होमबा बेयो जे साल जरा माखल जरा लाबो लाबो बुंबाय
औ
बे मेथाइफोरा जेनेबा जोंनो बिराद मोजां मोनसे ओंथि फोरमायनाय मेथाइफोर आरो।
औ
हमना ला साल जरा माखु जरा दंफां दाननो थांबोला लाबो लाबो गुमै लारु बान्दारु होनलायनाया
औ
बिराद मोजां मोनसे फोरमायो आरो बिदिनो जोंनाव गथ' बुरखायनाय मेथाइ हमना ला जोङो गोदो जोंनि सुबुंफोरा बेबायदिनो गोबां बर' आइजोफोरा नाहा मैना थाङोब्ला माबला ना गुरनो साम' खननो
खननो औ औ
न'आव दोननानै थाङोमोन आरो बेयावनो जोङो जोंनि समाजाव गोदो दङमोन बखालि लानाय नङा होम
औ औ
उन्दै गथ'फोरखौ नायनो थाखाय जोङो बुफलि लायोमोन नङाबा न'खरनि बे औ गेदेर मानसिफोरा बे उन्दै गथ'खौ बुरखायनो थाखाय माखासे मेथाइ खननाय गथ' गथाय बुरखायनायनि मेथाइ खननायखौ जोङो मोननो हायो। आरो फारसेथिं लावखार मेथाइ बेयाव जोङो गोदो जोङो जोंनि समाजाव लावखार लानाय मोनसे खान्थिया दंमोन नङा होमबा हुदाया बेयावबो जोङो गोबांथार मोसौफोरखौ गुमनायाव जेनेबा गोदोथ' लावखारफ जोंनि बर'फोरनाव माहाजोन मानसिफोरनाव गोबां मोसौ थायोमोन नङा होमबा बे समाव मोसौ गुमनाय समाव बिसोरो मा खालामगोन जेनेबा सोरबा बायदिया सिफुं सुयो
औ
आरो बिदिनो सोरबा बाय दिया मेथाइ खननानै खायो आरो जेनेबा बेफोरबायदिजोंनो समखौ बारहोयोमोन आरो मोसौखौ गुमोमोन बेफोरबायदि गोबां दङ आरो बैसागु मेथाइ आरो बै जोहोलाव मेथाइ दङ जोंनाव मोनसे नङा होमबा जायनियाव बाहागो राननाया बेयाव जोङो बे मेथाइफोरखौ नायोबा जों बर'फोरा जे गोदो दावहा नांनानै फैनाय मोनसे हारि जों बेलेगआ जोंखौ जोंनि रायजोखौ सेनो नागिरनाय
सेनो नागिरनाय समाव जों बर'फोरा गोदो
दावहा नांदोंमोन गुबुनफोरजों हमना ला बुथियाफोरजों नांदोंमोन नङा होमबा बेफोरावबो जोङो बे जोहोलाव मेथाइफोरनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो आरो
नाथाय आथिखालावथ' बेबाय
बेबादि गोबां सोलायबाय नङा होमबा औ औ नोंगौ बा मेथायनि बेलायाव जोङो आथिखालाव
खनग्रा मानसि गोबां खम जाबाय जोङो जोंनि गामिफ्राव जोंनि ओनसोलफ्राव दिनै खुगा मेथाइ खनग्रा मानसिफ्रानो गैयाखौनो बुंजायो जेनेबा
औ औ
बेबायदि जाबाय जोङो इउटुब फ्राव खोनासङाबो एसेबाबो सोलायनायखौ जों मोननो हायो आरो एकदम गोदोनि बायदि ए खे जाथार बेखौ जों मोनला नङा होमबा ओरै बिनि माखासे खननाय स्टाइलफ्रा एखे जाबाबो एसेबाबो सोलायो आरो जेनेबा एसे मडार्न टाइपजों खारनो नागिरो नङा होमबा बेबायदि जायो
बेबायदि जायो दा खुगा मेथाइया जोंनि थाखाय जोंनि समाजाव जोंनि हारिनि मोनसे दों मोन नङा होमबा औ औ
दा जोङो आथिखालाव बेखौ खोमाना लायोबा जोंहा मोनसे जोंनिनो दोना
सम्पथिया गोमानाय बायदि बे थासारियाव फैगोन आरो औ
दा ओरैनोथ' खगा मेथाइ होनना बुङोबा जोङो
गवालपारा साइदआव जोङो एसे दाबो सोलिनायखौ मोननो हायो बायदिखौ आं नुहुरदों आरो औ औ औ नंगौ
गवालपारायाव जोङो गोदोनि माबायदि सोलियोमोन बिसिनि माखासे कालसारफोरखौ जोङो दाबो सोलिबाय थानायखौ जोङो एसेबाबो मोनहरो आरो दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय गोदो बर'फ्रा माबायदि गानोमोन बेखौ दाबो गवालपारा साइडआव
फारा साइट आव मोननो हायो नङा होमबा औ औ नंगौ
दा बि
दा बेनि सायाव जोङो
जोंनिया गोमालांनो थांगासिनो जेनेबा ज जों बेखौ माबायदि हमथानो हागोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ ओ बेखौ माब्रैहाय औ बेखौ माबोरैहाय हमथानानै लाखिनो नो होन होन्नानै बुङोब्ला आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जेनेबा जोंहा आथिखालावबो माखासे गोरों माने आबै आबौमोन जोंहा दंबावोना गोदोनिसि सुबुंफोर माखासे मेथाइ खननोगोरजों बा बिथांमोननियाव थांनानै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ सोंनो हायो बा खुगा मेथाइफोरखौ खोनासङो होनानै खंनो हायो ना खोना संना लिर नानैबो दोननो हाबाय आरो माने लिरनानै दोनोब्लाथाय माने स जों बा मेथाइखौ माबोरै खदोंमोन बेफोरखौ बांद्राय हमस'नो हाया आरोना बिनि थाखाय ओंखायनो आं सान मा आथिखालावहाय जोंहा मबाइलफोर दंना आथिखालावथ' रेकर्डिं खालामनो हानाय माखासे मबाइल केमेरा बेफोरबायदि दङ बेफोरखौ लानानै जोङो रेकर्डिं खालामनानैबो दोननो हायो । थ बे मेथाइफोरखौ रेकर्डिं खालामनानै जुदि एसे फोसाबनो गोनां फोसाबनो बा मउजिकफोर होनो गोसो जायोब्ला बे मेथाइनि सुरखौलाना नै माने खननो बिदि खालामनो हायो आरो । बिनिफ्राय लेखाखौबो लिरनानै दोननो हायो बेजों लोगोसे हनानैला इउटुब नो हगारनानै दोनोब्लाथाय जों बे मेथाइआ जोंहा खोनासंनानै माने रैखाथि थाबाय थाबाय आरो । जेब्लाबो गोमानानै थांनाय नङा बिदि सानो आरो ओमफ्राय आरो आं सानबाव मा मोनसे मा होनगोन बेथ' गामि गामि आथिखालावथ' बैसागु मेथा बैसागु प्रग्राम बेफोरबायदि जायोना बिदिफ्रा माने खुगा मेथाइ खननायनि बादायलाय होननाय बिदिबो खालामब्ला आं मोजां जागौ